अ खोनादोंना?
अ खोनादों।
अह मा खालामदो नोंथाङा? हेलौ नोंथांनिया नेट गैया नामा?
अह दा होमबा जोङो मानि सावरायनो?
गैया आंना।
अ दा होमबा जोङो मानिसो सावरायनो सानदों? बार अखा। मानि सयाव
अखानिखोनो सावरायजागोन।
अ अ जायो दे। दा नोंथाङा अ खोनादो।
हेलौ
अ खोनादों खोनादों।
हेलौ।
हेलौ खोनादों ना? खोनादोंना खोनायाखै? हेलौ हेलौ हेलौ हेलौ।